अ अब्ला
औ नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
साबायखर थाबाय नोंथां।
औ औ अब्ला आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जादों मा मोनसे गोनां आयदानि सायावहाय राज्लायनो बा नोंथांजों रालायनो सम होनो हागोन होननानै नोंथाङा सम दंना गैया आं सम दंमोन होननानै कल खालामदोंमोन।
सम दङ दे नोंथां।
अ अब्लाथ' मोजाङानो दे आं जुरिनोसै अब्ला नोंथां।
औ मानि सा मानि सोमोन्दै सावरायगोन नोंथां?
बेनो जादों मा जायखौ होनो जोङो मा ओरैहाय ओ दैबाना दैबानाया मा समाव जायो मानो जायो आरो माब्रै जादों आरो दै बानाया मानसिनि बा सुबुंनि जिब जुनारनि ओरै मि थिंगानि मा मा खहा खालामो जा हायो बेखौ एसे सावरायसै नोंथां आरो मा आं दैेबानानि सोमोन्दै मिथियैखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिना लानोसै। जागोन नोंथां औ अब्ला आंनो जुरिजोब्रोसै नोंथां।
दे जागायदो नोंथां‌।
दैबाना दैबाना होनबाथ' मिथिखायो मा ओ मोन दैया देरनानै लोमसावनाय जोङो बेखौ माबोरै होबथानांगौ। बेफोरनि सोमोन्दै आं एसे बुंगोन फंनैसो दाहाय नोंनावबो सोंगोन आं नोंथां। दा दैबाना होनोब्ला मा दैया बांसिन मानिफ्राय बाना जायो होमबा जेब्ला अखाया गोबांथार हायो। अफ्ला अखाया गोबांथार हायोब्ला मा दैया बाना जायो दै बाना जायोब्ला मा जोंनि न' बां बारि बागान आबाद फोथार गासिबो लामा सामा लोमसावजोबो। अब्ला जों मा जायो थानो जायगा गैया जायो आरो मा गाहाय गाहाय जायगाया लोमनानै न' सोरजियोबा सोरनिबा न'फोराथ' बारि बागानाथ' बिराद गाहाय गाहाय ओनसोलाव थायोना बुहुमाथ' समान नंजोबा गोजौ गाहाय गोजौ गाहाय हाजो बिदिनो थायो। थिग बेबायदिनो गाहाय गाहाय जायगायाव थाग्रा न' बां गामिफोरा मा लोमसाव जायोबाय बिराद खस्थ' मोनो। ओरैहाय न' बां लोमसावजोबनानै बिराद खहा जायो। ओरै आबाद बेराफारथिं आबादनि खहा जाबाय हान्थिनाय लामानि ख-खहा जाबाय। ओ गथ'फोरा फरायसालियाव थांनो मोनला। आरो मोजां जानाय आदार मोनजाला आरो जिब जुनारफ्राबो मा थानो थाखाय बिराद कथ आदार सोरबा थो थैनाय थैयो बा आरो जोथोन मोनजाया जायो। आरो बिराद गोबां गोबां खहा जायो आरोखि ना दैबाना जायोब्ला नोंथां दा दैबानाया मानिफ्राय जायो होनोब्ला नोंथां ओरैहाय गोबांथार अखा हायोब्ला ओरैहाय जोंना ओरै दङ ब्रह्मपुत्र दैयावहाय गो-गोबांथार देरोबा जोंहा लामा गैयाना मानि बे उसियोब्लाथ' जों एक्स्रा दै हगारनो लामा गैया मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बुहुमानो मा दैजों बुंफबनाय। बांसिन दैयासो दङ बेनि थाखाय मा दैबाना जायो ओ बे दै देरोब्ला मोजां जोंहा ओरै हो
स्निजि जौखोन्दोआनो औ औ नोंथां खोनादों ना
स्निजि जौखोन्दोआनो दै होनजायो दा बिनिखायनो जों दैबानाथ' जाखायो। गोदोनि समाव बांसिन जायोमोन दैबानाया खिन्थु आथि खालावहाय जोङो खम जानायखौ नुनो मोनदों खिन्थु जोंनि ओनसोलाव जायाबाबो गुबुन गुबुन जायगायाव दैबान जायो नोंथां बेखौ नुबोगासिनो जेरै जोंनि आसामनिनो गुवाहाटी फोराव जायो दुवाहाटिफ्रावथ' नोङो एसे अखा हाबानो गोबांथार ब्रह्मपुत्रनि दैया लोमबोनानै लामा सामा न' बां लोमसावजोबनानै बेसेबां खहा खालामो हान्थिनायावहाय फरायसालियाव थांनाय जानाय लो आदार बिराद आरो बेरा फारसेथिं सुबुं मानसि माहारियाबो बेराम आजार जायो। बेराम आजार जायोब्लाथ' नों बिराद खहा जायो। दा ओरैनोङो बिराद गाज्रिसिना दै बानाया नोंथां, बुंनो थाङोब्ला। आरो जोंनि ओनसोलावबो दै बानाया गोदो जादोंमोन, माने दा जायो दाबो एसे खम, खम जाबाय। खुसेंग्रा मोनलायनाय जादोंमोन अब्ला सोरबा सोरबा बेयावनो गब'नानै मानसिनि जिउ खहा जादों। जिब जुनारनि खहा जादों माने गोबां आरोखि ना खहा खालामदों। बेराफारसें सोरनिबा आबाद फोथार सोरनिबा बिदिनो दै जिंफोरनि माबाफ्रा खुखानानै हाब्रामफा खुरखानानै आबाद फोथोर माने हाफ्रानो न'फ्रानो गिसि खानानै गासिबो नस्थ' जाजोबदों आरोखि ना ओरैबायदि दै बानाया मोनसे गोहो दङ। दा बेनि थाखाय जोङो माबोरै होबथारनांगोन होनोब्ला मा नोंथां? जोङो गिबियावनो मान दै बानाखौ होबथानो थाखाय जों हागौ मानि मा? दै लामा रोंनांगोन, जेरकम जोंओ दै थांग्रा, जायखौ जोंऔ दै थाग्रा लामा होनो रोंनांगोन दा आरो दंबावो जोंहा बे न' खाथि खाला जेब्ला जेब्ला दै गिदिर गिदिरफोर दङ जोंहा, बे दै गिदिर गिदिरखौ जोङो ओरै अन्थाइ बलदारफोर जाबनो हानांगोन। माने दैया जााहाथे बाना जायोब्ला हाखौ गिसिखाया खुरखाया। बिनि थाखायनो मा जोङो ओरै भल्डारफोर जाबनो हानांगोन। बा जोङो दैखौहाय खुरखाहैनो थाखाय जोङो एसे प्रटेकसन लाखिनो जोङो बेखौ होनांगोन आरोखि ना बेखौ हायोब्ला मा सरखारारनावबो आजिखालि स्किमफोर मोनो बे सरखारजों रायलायनानै स्किमफोर दिना लानो हायो नोंथां, दा नङाबा नों गामिनि रायजो राजा जा ओनसोल गोलैयो बेवहाय जयै मावलायनो हायो। हारसिंथ' मावनो हाया दैबाना नैबे खामानिफोरखौ नोंथां, आरो दैबाना जायोब्लाथ' मिथिखायो। लामाफोर खहा जायो लामाफ्राबो बुगायो दा जों रिलिफफोर थानायखौ मिथिगौनाा नोंथाङा। रबाना जाहैबाय रिलिफ थानांगौ जायोना रिलिफ थानायाव बेसिबां खस्थ' नोङो जानायनि मोजां थिग आदार मोनजाया, उन्दुनो मोजां मोना। कारेन्टफोर मोजां मोना बार मोजां मोना। आरो फायखानायाव थांनो मोजां जायगा गैया जोबगा मगा, आरो थाम्फैजों भुगिनांनो गोनां जायो। आरो बुंनो थाङा बिराद खस्थ' आरोखि नना बेराम आजारनिसै। जानो थाखाय बिराद गोरलै लामा बे दै बानाया मोनसे मिथिंगानि सम्फदखौ माने माखासे गुलाय गुजाय खालामनो बे बे दैबानाया, दा नोंथांनि बेलायाव दैबाना जाफेरबाय नामा माब्लाबा? जुदि दैबाना जाफेरदोंबा नोंथाङा फंनैसो एसे खिथादो नोंथां आरो मा मा खहा खालामो दै बानाया? दैबाना जानाया मोजां गाज्रि? बिनि एसे फोरमाय होदो नोंथां।
औ दे नोंथां साबायखाव थाबाय। दाथ' दैबानाखौ आं गोदो उन्दैयाव नुयोमोन नोंथां दानि समावहाय खम नुसै दा जोंनियाथ' मिथिंगाया इमबेलेन्स जायो नालाय, दा बिनि थाखायनो माब्लाबा सान्दुं दुंनाय माब्लाबा अखा हानाय माब्लाबा दैबाना मालाबा बानपानी जा जाबाय थायो, दा दैबानायाथ' मोननै महर दङ मोनसेया जाहैबाय मुलाम्फाबो दङ, मुलाम्फाया जाहैबाय जेरै बे हासारफोरखौ आबाद फोथाराव रानसावनानै होयो। खिन् खहाया जोंहा गोबां दङ जेरै जाय दैबाना जानायनि उनावहाय जों नुनो मोनो। सुबुं माहारिनि आबादनिफ्राय लानानै न'खर बा न'खर न' बां खहा जानाय जेरै दैबाना जायो दैबाना जायोब्ला ओ सुबुंफोरा गोजौ जायगायाव खारखानो गोनां जायो। न' बां्रा लोमसावो मोसौ मोसौ जिब जुनार न'नि फिसिनाय जिखिनि दङ बेफोरो खहा जायो। दा दानि नोंथाङा बुंनाया जे गुवाहाटियाव एसे अ खाब्लानो दैबाना जायो होननाया। औ। बिनि जाहोना जाहैबाय जे बै गुवाहाटि नोगोरमानि दैफोरा थांनो जायगा गैया आरो बेफोर जागायासो गाहायबो नालाय जेरै जाय जोंनि हाजो थानाय जेरै भुटान सेराव थानाय एबा अरुणाचल सेराव थानाय हाजोफ्रा एसे गोजौ नालाय बेवहाय अखा हाबाय थाबाल' दैलोमोन अखाया जुदि से घन्टा गारोब्लानो दैया गाहाय फारसेथिं थांनानै बै गाहाय ओनसोलफ्राव लोमहैयो दा जोंनि हाजोआ बे ओनसोलफोरावथ' बेबायदि दैबानाखौ जों खम नुयो ना नोंथां दा बेफोरबायदि दैबानाया बांसिन जायो जोंनिया नोगोरारिफोराव जेरावहाय जा दै थांनो जगा गैया फारसें दा नोंथाङ बुंनाया जेुलुम बुथोरनि दैया लोमसावै होननाय औ थारैनो बुरलुंबुथुराथ' मोनसे लैथोमा नालाय बेयाव गोबां दै दङ जायफोर अखा थायोब्ला गासैनिबो दैया बे लैथोमायावनो जमा जाहैयो आरो दायो थाखाय ओनसोलाव दैबाना जाबाय थायो आरो नोंथाङाबो नुदों जे गुवाहाटि ओनसोलफोराव खाथि खालाफोरावनो न' खानानै थायो गोबां सुबुंफोर दं जायफोर थानो थाखाय न' गैया हा हु गैया बिथांमोनहा बेबायदि बेफोरबायदि जायगायावनो थायो दा बिथांमोनहाबो एसे अखा हायोब्लानो दै लोमो आरो जायनि थाखाय दै लोमोब्ला गावनि थानाय बिथाखौ गारनानै गुबुन फारसे थाहैनो गोनां जायो दा बेनि थाखायबो औ दानि समावहाय एसे थांना थानायखौबो सोलायबाय दा बिथांमोनहा मा खालामो बैसांनि न' लुयो बै दैबानानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बैसांनि न' लुबाय जे दैया सि थिंनो बोहैलांसिगोन दा बेबो मोजां खामानि होनना बुंनांगोन मोजां मोनसे ओ आगान दा बेबायदिनो जोङो दैबानायाथ' मोनसे मिथिंगायारि जाथाय नालाय बेयाव रावबो सुबुंनि ओ आखाइ गैया सोरबा गोसो जाबानो दैबाना जाहोनो हानाय एबा सोरबा गोसो गोसो जाबानो दैबाना हमथानो हानाय बेथ' जोंनियाव मोनथाय ओ गोहो गैया नालाय दैबानाया मिथिंगायारि जाथाय बे जाबाय थागोनानो दा बेखौ नोजोर होननानै जोङो जोंसो साखाफारा जानो नांगोन जे जों जेब्ला मिथिखायो दैबाना जागोन एबा बोसोरफ्रोमबो दैबाना जाबाय दंब्ला जों माबायदि दैबानानिफ्राय रैखा मोननांगोन एबा जों गावनि न' बांखौ माबायदि लुनांगोन जोंनि मोसौ जिब जुनारखौ माबोरै दोननांगोन बेखौ जोंसो साननांगोन नोंथां ना ओ बेनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव दैबानाया दैबाना जायोना जाया आरो जायाखैबा खै बोसोरसो जाखो नोंथां जायैया
सिगां समावथ' दै बानाया जोंनियाव जादोंमोन नोंथां ओ बिदिनो टु थावजेन फरटिन फिफ थिन समाव जादोंमोन माने बे दैबाना जानाय नङामोन माने जोंना जायगाया मानिे एसे गाहायद्रायबो नङा गोजौद्रायबो नङा मिडियाम साइस प्लेन आरोखि ना एकदम प्लेन जायगा माने मोनसे बै बान्दो माबा मोनसे दै बायनाय जादों सुइस गेट जायखौ होनो जोङो ओरैहाय गौरां दै होनो ना गौरां दैखौथ' मिथिखागौ दा क'क्राझार सहरनि सिङाव थानाय बे गौरां दैया बायनानै मोनसे सुइस गेटआ बायनानै दैया आलादाथिं फैनाय जादों बेनो माने लोमसाव फैनानै ओरै गेदेरथार एसे जोंनि गामि माखासे दखरसे गामिखौ आरोखि ना गासिबो नङा दखरसे गामि दैबाना खालामनो हादों बियो जेब्ला दैबाना जादों अब्ला मा बिदिनो एसे भुगिनांनो गोनां जादोंना बिराद खस्थ' न'फ्राथ' लोमजोबो ओरै माने आदैसे आदैसे जादों दैयानो। आरो बेवहाय गोबां इन्टारेस्ट बे इन्टारेस्टआ बेनो जे नाफोर हमना मोननाय नाफोर हमना मोनो माने इन्टारेस्ट मोनलायो आरोखि ना माखासे ओरै न'फोर लोमजोबदों ना मादों बेफोर खौ बावगारलायो खिन्थु मा बिराद खस्थ' जादों नोंथां। दाथ' बुंनानैथ' फोजोबनो हाखाला जोंहा नै समनि आंखाल नोंथां समाबो जानानै फैबाय। दा माखासे दैबानानि सायावहाय सावरायनो मोननानै बा नोंथाङा दैबानानि सायाव आंजों सावरायफानायनि थाखाय आं नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर जासिबाय दा नोंथां खौ आं उननि आयदायावहाय लोगो मोनफिनगोन बा मोनलायफिनगोन होननानै आं मिजिं थिबाय नोंथां। दा नोंथाङा मा बुङो नोंथां?
थारैनो नों नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनदों नोंथां नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलनि सोमोन्दै आंनो फोरमायबाय आंबो नोंथांनो फोरमायबाय जे गेजेराव ओ माखासे नोंथांनि ओनसोलखौबो आं मिथिबाय नोंथाङाबो आंनि ओनसोलखौ मिथिबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां। जोङो बिदिब्ला उननि समाव सावरायनोसै ना नोंथां समाबो जोंना जाना फैबाय।
जागोन दे नोंथां।